हेल'
खुलुमबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां खुलुमबाय
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों
अ नोंथाङा दा होमबा आंनो दसे सम नोंथांजों माबा मोनसे सावरायनो गोसो दंमोन
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ हागोन नोंथां।
होमबा आं नोंथांजों ओ गाननाय जोमनाय बर'नि गाननाय जोमनाय लो गोसे दानाय लुनाय बेफोरखौ लानानै ओ एसे सावरायनो गोसो जादोंमोन आरो मोननैसो बिनि थाखाय नोंथांनिसिम आं खावलायनाय थागोन नोंथाङा अननानै बे फोरनि ओ फिनफोरखौ होबा आं जोबोर मोजां मोनगौमोन आरो
औ नंगौ नोंथां हागोन हेल' हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेल' हेल' खोनादोंना? मानो बिदि जाखो हेल'
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ आंनि सोंलुफोरखौ मोनबायबा?
औ
दे दा समाव बर'नि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय ओम बेफोरनि सायाव एसे आंनो बुंफुरलु खालामनानै होयोब्ला आं मोजां मोनगौमोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आ आं नोंथांनो माने सोंनो ओंखारबाय माने नोंथांमोननिथिं ओ जोंथ' बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनो दख'ना दानानै माने गावनो खुन्दुं बानायनानै गावनो दखना दोननानै गानोमोन आथिखालबो नोंथांमोननिथिं बेबायदि दख ना दानायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनिथिं दाबो गोदोनि बाय दिनो
औ नंगौ नोंथां
जो माहारिया बर' आइजोआ गावनि आखाइजों दानाय लुनाय खालामनानै गानगासिनो दङ' बेफोरनि गेजेराव लांगा ओ जाथि मोनसे लांगा होनो मोनसे अग्रं होनो मोनसे फास्रा होनो बेबायदि गावसोर दाना लानायनि गेजेरजोंनो हौवा माहारिनोबो गामसा आरनाइ दानानै जों होनाय नुबाय थायो।
औ नोंगौ नोंथां।
समनि आंखालाव बिथांमोनाबो दिनै
औ
ओ इसे समावनो बुरजा दानो लुगैनानै बा गाव गाननो अनगायैबो गाननायखौ गाननाय जोमनायखौ मा लायनो ओ फालांगि हिसाबै आखाइयाव लानायखाय बिथांमोना दिनै इन-इन्डास्ट्रि लेभेलाव बुरजा दानाय लुनाय मानसि लाखिनानै दानानै उम बेबायदिनो गोबां ओ जि गोबां दखना गोबां मेख्ला बेबायदि ओ बानायनाय जों नुदों आरो फालांगिबो खालामनाय नुदों फालांगि खालामनानै बर' आइजोफोरा गोबाङानो दिनै गावखौनो थाखा फैसा रां रुफानि ओ ओ गोबां गोबां ओ लानाय नुदों आरो बेबायदिनो रुजु रुमै रायजो जानाय जों नुबोबाय दों। लोगोसे गावजोंनो लोगोसे गामियाव ओरैनो थानाय एबा दानो गोरों लुनो गोरों ओ सिख्ला आइजोफोरखौ लाबोनानै खामानियाव सोसननानै बिथांमोननोबो जिउ दानायाव थाखा फैसानि नुनो मोनदों नोंथांमोननिखै आं नोंथांनाव मोननैसो सोंलु दङ' ओ नोंथांमोननिखै बर'नि आइजोफोरा दासान्दि मा मा मा मा जाथिनि मा मा हारिनि बा मा मा ओ रंनि मा मा ओ बायदिसिना दख'ना दायो होनना खोनादों मा मा दायो बेफोरखौ एसे बुंफुरना होगोन नामा?
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनिथिं माने दख'नाखौ आथिखाल दानायखौ जों नुनो मोनासै माने गोदो आबै आबौमोननि समावसो औ दायोमोन आथिखालथ' दायानो। माने जोङो नुवाखै औ बाजारनिफ्रायसो माने बायनानै आ गानो आरो न'आवनो माने बिदि दख'ना गाननाय दख'ना गानायखौ नुवाखै। दाय दाया नो दखना न'आव गामसाफोरखौल दायो गामसा मस्ला बेफोरबायदिखौल दायो।
उम ओमफ्राय ओ नोंथाङा बा बर'नि गाननायनि सायाव
औ नोंगौ
मोजां माबाफोर रोंगौबा होगोन नामा।
औ नंगौ नोंथां ओ गोदोनि जि ओ आबै आबौमोना माने दाबो सोरबा सोरबा माने दाबो दानो हायोना बिथांमोनखौ आ आं माने
बिथांमोना जुदि जोंनो माने फोरोङोब्ला जों बे दखनाखौ दानो रोंगौ रोंनो माने हागोमोन। दानो हागौमोन जोंबो। बेबायदिनो बिथांमोना फोरोङो आरो जों जोंबो एसे हानो हागौमोन ओमफ्राय आरो जोंनि उननि जेनेरेसनफोर फोरखौबो जोंबो फोरोंनो हागौमोन। औ दाथ' दख'ना औ। दाथ' दख'ना दानाया माने लासै लासै बिदिनो गोमालांगोन। सानसे। आथिखालथ' मेसिनफोरावसो दायो दख'नाफोरखौ। न'आव दायानो।
गोबाङानो माने दखनाखौ बाजार हाथाइनिफ्रायसो माने दा बायनानै गानो।
नोंगौ नोंथां। नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलनि जाबायदि ओ जाबाय दं जाबायदि खामानि सोलिबाय दं बेनि सायाव गुवारै बेखावना होनायखाय आं नोंथांखौ साबायखर थाबाय लोगोसे जे आं नोंथांनो जोंनि हालामखै दा बा दाबो।
औ नंगौ
गोबां बर' आइजोफोरानो गावनि आखाइजों दानानै। गाननाय। रगेेरगा आगर हाथरखि आगर। ओ बिदि बेसर बिबार आगर। दिंखिया आगर बेबायदि दानानै गाननाय जों नुदों लोगोसे ओ बेबायदि बिदिनो हाजो आगर एरनानै। फास्राफोराव मोजां लानाय जों नुदों फास्राजों लोगोसे दखनाजों लोगोसे अग्रं दख'नाजों लोगोसे बिदन दानायबो जों नुदों आरो बिनि गेजेरजोंनो बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो दाबो न'आव। ज' लोगो नां नानै ओ ए दख'ना फास्रा लोगोसे गस्लानिबो ब्लाउसनिबो। जि दाखानानै। एखे कालारनि एखे रंनिनो दखान दखना जों फास्राजों गस्लाजों एखे रंनिनो दालायनानै गाननाय जायो। बेनिखायनो बर' आइजोफोरखौ दा समायना नुयो आरो बेबायदि आदब खायदाखौ। बर' आइजोफोरनि आखयाव जों दाबो थांना थानायखौ नुनो मोनदों। आरो लोगोसे। गाव दानायजों लोगोसेनो मालाय हारि खौ बो ओ दाफानो फोरोंनो आरो फोरोंना होनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बे गोजोनथाव रादाब लोगोसे गाव दानायजों गाननायजों लोगोसेनो बिथांमोनाबो दिनै बेखौ मोनसे फालांगि हिसाबै गनायना लानायखाय गोबां मेसिन लानानै गोबां दाब लानानै गोबां दिंखि ओ दाग्रासालि लानानै गोबां मानसिफोरखौबो खामानियाव लगायनाय जों नुदों आरो बे खामानिजोंनो बिथांमोना दिनै गोबां मानसिफोरखौ साख'रि मोनि मानसिफोरखौ बेवहाय सोनानै सोसननानै बिसोरनिबो रां रुफानि ओ सोलिनो हानाय बायदियै बिथांमोननो ओ फैसा रां होनाय जों नुनो मोनदों आरो बेजोंनो बिथांमोनाबो दिनै सोलिगासिनो दं होनबाबो गोरोनथि जाया लोगोसे जों बेबायदि खामानिया ओ बेबायदि जुदि सोलिलांबाय थायोब्ला बेखौबो मोनसे ओ फालांगि गेदेर फालांगि मावनो हागोन मानो होनोब्ला जेसेबां जों नुदों बर'फोरानो ओ ओ बेबायदि दखना ओ गामसा गस्ला आर'नाइ फास्रा ओ बायदिसिना फाननायाव फालांगिखौ बर' फोरानो बांसिन मावो आरो बेखौ जाहाथे मालायनि आखाइयाव हगारना होआथों बेबायदि सुबिदाखौ बेबायदि खामानिफोरखौ जेब्लाबो लाखिबाय थानो हाथों होननानै आङो आसा फारियो लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि
नंगौ नोंथां
गोबाव समनि उनावबो बेबायदि रादाबखौ बा बेबायदि जाथायफोरखौ आंनो फोरमायना हरनायखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो आं बे समावनो सानो थोंजों बेबायदि रायलायनायखौ ओ दिनै इसेयावनो दोनथ'नोसै ओ बेनिखाय नोंथांनि नोंथांनि मोजां समखौ आंनो दसे होनायखाय रोजा रोजा साबायखर थानानै नोंथांखौ गोजोननाय होबाय गोजोनथों नोंथां